खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय नोथां
नोंथांजों आं दिनै दसे ओइ ट्रेभेल ट्रेभेल माने थांलाय फैलाय खालामनाय। बिनि सायाव बिनि सायाव आं मोनसे ओ स'से नोंथांजों रायलायनो सानदों आरो गिबि गिबियावनो आं नोंथांनाव मोननैसो सोंथि लानानै फैदों नोंथांमोननिजों बबेबा जायगानिफ्राय बबेबा जायगासिम जेनेबा गामिनिफ्राय टाउनसिम टाउननिफ्राय गामिसिम एबा ओ गामिनिफ्राय हस पिटालसिम गामिनिफ्राय स्कुलसिम थांलाय फैलाय थां फै जान बाहन फोरा माबायदि ओ माबायाव
औ
सोलिनानै दं बेफोरनि आं एसे से ओ ओ मिथिनो लु बैदों बेनिखायनो नोंथाङा बेनि सायाव एसे गुवारै आंनो फोरमायना होयोब्ला मोजां मोनगोन। गोमोन
दे दे नोंथां जागोन जागोन नोंथां आं फोरमायगोन। जों जोंनिथिं जोंनि एरियायाव नोंथां थांलाय फैलाय बिदिनो आगोलनि दिनाव थ' बारा थांलाय फैलायनि हान्था मेलानि थाखाय बारा मोजां नङामोन।
उम
दानि जुगाव नोङो टेक्न'लजि जुग
उम
अनेख सोलायनाय फैबाय नालाय नोंथां दानि जुगाव।
उम
खोथाखौ मा बाद होदों थ जाबाय दानि जुगावथ' नोङो जौगाबाय। सोब जायगायावनो एफा एनैबाबो जौगानाय जाबाय नोंथां।
उम
जोंनि एरियायाव दा थांलाय फैलाय टाउनसिमनि थाखायबो अनेक गारि मथरबो दंसै। अनेक हस्पिटाल एरियायाव थांनायबो सुबिदा दंसै गामि लेखा गामि लेखा बयहाबो माबा दंजोबसै
उम
जेनेबा हस्पिटालाव थांनाय थांलाय फैलाय मानसि सोरबा गोब्राब जखम जानाय सोरबा माबा जानाय बिदिनो गामिफ्राव बिदिनो आसा सासेसो थायो नोंथां सासेसो थायो बेफोरनो हजों हस्पिटालसिम थांलाय फैलायनि आर नोङो थांलाय फैलाय हान्था मेलानि बाग स्कुल कलेजनि बागैबो गोदो जाब जोबमोन गोदो बारा
ओम
कलेजनि खोथायाबो ओरैबादि जाहैबाय थांलाय फैलाय हान्था मेलानि दानि जुगाव मोजांसिन साबसिननिफ्राय हामसिन जाबाय गारि मथरबो कलेज बा बबेबा थांनाय बबेबा नों कलेजाव थां अबेबा टाउन सहराव थां डाइरेक्ट डाइरेक्ट बेफोरनि बागै गारि हगारना होबाय नोंथां
ओम
डाइरेक्ट डाइरेक्ट नों बहाय थाङो बहाय मायो बेफोरनि बागै
ओम
ओरैयाव आर थांलाय फैलाय सुबिदानि थाखायबो गाहामैनो दं मोजाङैनो दं जोंनि एरियायाव लामा उम नोंथां औ
नोंथां जोंनिखै थांलाय फैलायनि ओ जेबायदि दा ओ नियम जाना दं जों नुनो मोनदों गोदोथ' हान्था मेला खालामनायखौ मानसिफोरा आथिंजों थांलाय फैलाय खालामोमोन
औ नोंथां ओ नोंगौ।
बेथ' नंगौमोन हाथाय बाजार खालामनोब्लाबो। आइथिं जोंनो थांगौमोन बिनि उनाव लासै लासैनो मानसि। फोरा साइकेल लानो हमबाय आइथिं जों सलायनाय। साइकेल लानो हमबाय दा गोबांङावनो जोंनियाव साइकेल दङ बिनि अनगायैबो जोंङो दा मानसिफोरा समजों खारफानो थाखाय जो जोंनि जोंनि जोंनिखौल होना गासै ओ हादोरावनो गासै रायजोआवनो बेबायदि ओ नियम बा बेबायदि माबाया आ सिस्टेमा जादों जों नुनो मोनदों गोदो प्रत्येक न'खरावनो गंसे साइके केल थायोमोन ओबौवबा थांनो फैनो आलासि जानो बेबायदि खामानियाव बाहायनो थाखाय आरो दा जों नुनो मोनदों प्रयतेकटु प्रतेयकटु न'खरावनो प्रय। तेकटु न'खरनिनो प्रयतेक ओ न'खरनिनो सोद्रोमानि थाखाय जेनेबा न'खराव जुदि साबबा मानसि थायोब्ला होनजाव हौवानि गथ' गथायखौ लाना बै बेबायदि साबबा मानसि थानायाव साबबानिनो ओ माने साइकेल नुनो मोनबाय लोगोसे‌ जायैफोरा हादों हायाब्लाबो दिनै इस टलमेन्टाव लानानै मटर साइकेल लादों थावजो सलायनाय मटर साइकेल लादों आरो जायफोरा गोबारै रां रुफा गोनां बिथांमोनाथ दा ओ सा साइ केलखौ गारनानै मटर साइकेलखौ लाखांनानैबाबो। ए साखा थोंब्रै म टर गारि लानो ओ नाजादों आरो आरो लोगोसे ओ जा बि गोजान गोजानाव थांनो थाखाय‌ दा गामियावबो थाखानाय बायदियै ओ सारि साखानि फिसा गारिजखौ लानानै ओ हान्था-मेला खालामनो हानाय हुबिदा थाबाय लोगोसे ओ गोबां थाखा गोनां मानसिफोरा सम थायोब्ला बा मानसि ओरैनो थानायब्ला साखरि मावालासिनो ओरैनो फरायनानै न'आव जसोनाय गथ'फोरखौ‌ गाज्रि खामानियाव थांनो थाखाय बादा होनो थाखाय बिथांमोना मा खालामदों बै बेद टारिजों सलायग्रा रिक्साफोरखोबो बायना होदों आरो बिनि जाहोनाव जोंङो खाथि खाला गामिफोराव थाबायना थांनायखौ गारनानै साइकेलजो थांनायखौ गारनानै बे रिक्सा गारि बेटेरि रिक्सा गारिफोरजोबो थांनो हानायनि बेबस्था खालामना होबाय लामाफोराबो मोजां जाबाय इसकुल कलेस लाइबेरि गेलेनो थांनाय फोथाराव थांनाय ब्लाबो आजि दा बावै गासैबो जायगायावनो आंङो‌ ओ रिक्साफोरजो बेटेरि रिक्साफोरजो थांनाय नुदों आरो जोंनिखैबो बेबायदिनो ओ खामानिफोरा सलिबाय थादों। लोगोसे मा जादों मानसिया थाबायनो गारनानै साइकेल सलायनो गारनानै हाथाय बाजाराव साइकेल जो थांनो गारनानै गारि मथर लानानै दिनै ओ मानसिया हाथाय बाजार खालामनोबो थांनाय जों नुनो मोनदों आरो लोगोसे ओ जों नुनायाव ओ आथिखालाव ओ लामा मोजां जानायलाय ओ बेबायदि प्राइभेट गारि प्राइभेट माने सोरबा न'खरसे बायनानै ओ टाउन सहराव थांनो था खाइ बुरजा मानसि लांनो हानाय बेबायदि बास गारिबो गामि एरियावबो बायनाय जों नुनो मोनदों आरो बेखौ गामिनिफ्राय मानसिखौ ज लानानै टाउन सहरावबो थाङो, अफिस, आदालद आवबो थाङो बेबायदि जों ओ थांलाय फैलाय हुबिदाफोरखौ नुदों आरो। दा नोंथांमोननि ए एलेकायाव जाबायदि ओ समाजा देरफुबोदों जाबायदि समाजा सोलायबोदों बेनिखाय जोङो बुंनो हासिगौ समजों मिलायनानै आगान सुरनो जों जेरैबो आखा फारा नाजाबोगासिनो दं। जानो गैया जानो गैयाब्लाबो दानि समाजनि न'खरा मटर साइकेल गंसे लानायखौ ए एखेबारे गोनांथार होननानै सानो लुन बा सोरनिफ्रायबा धार लानानैब्लाबो मटर साइकेल गंसे बायनाया न'नि न'खरनि मोनसे ओ माबा हाबाफारि जानानै फैबाय। इस्कुल कलेजाव गथ' गथाय थांनोबो आजिखालि साइकेलजों दाबावै साइकेलजों थाङालासिनो बिथांमोन। नो। ओ मटर साइकेल बायना होनाय बिमा बिफाखौ जों नुनो मोनदों लोगोसे। गोजान - गोजान लामायाव थांनो गोजान- गोजान। लामायाव थांनो बा बेलेख हादोराव थांनो थाखाय। बेलेग हादराव थांनो थाखाय गोदो जों बासजों थाङोमोन दा। ओ ट्रेननिबो ओ हुबिदा दङ आरो ट्रेननि अन। गायैबो जोङो माने उरा जाहाज उरा एर'प्लेन होनो। जायखौ जोङो उरुप्लेन। अरू'प्लेनबो बाहायनाय जों नुयो आरो अरू'प्लेनजोंबो थांलाय फैलाय। गोबां मानसियानो आजिखालि खालामनाय जों नुनो मोनदों। बेखायनो जों बुंनो हागौ ओ। हादोरजों लोगोसे मानसिनि गोसोआबो सोलायदों। आरो मानसिनि गोसो सोलायनाय लोगो लोगो मानसिया। ओ इसेल' समायावनो गोजान जायगायाव थांनानै। ओ माबा मायबि। ओ खामानिफोरखौ गोनांथार खामानिफोरखौ मावफिननानै आरो फैफिननो हानाय हुबि। दाखौ जोङो गोबारै नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो। ओ दिनै। थांलाय फैलाय खालामनायनि ओ मोजां लामाया जानायखाय। बेवहाय गोबां गारियानो खारनो थाखाय हुबिदा मोनदों। आरो हुबिदा मोननायनि जाहोनावनो जों। दिनै गामियाव लोमजाबा साजाबाबो ओ एम्बुलेन्स। फैनानै बे बेमारिखौ न'निफ्राय थिखांनानै गारियानो लांनानै हस्पिटालाव दो। दोनैनो हानाय जोंनियाव गोबांखौनो जों नुदों आरो बे बायदि दा जागासिनो दं होननानै जों सानो आरो नुबायबो दं बेनिखाय नोंथांमोननि जायगानि ओमफ्राय जा बायदि हान्था मेलायाव सुबिदा होनाय ओ हुबिदा दङ बेखौ आं जोबोर गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथाङा आंखौ बे हान्था मेलानि थाखाय ससे बुंनानै जोबोर गोजोननाय होदों बेनिखायनो नोंथांनिसिम ओ जोबोर जोबोर ओ मा होनो गोजोन्थों थाबाय आरो जोंनि सावरायनाय खौ आं इसेयावनो दोनथ'नो थाखाय नोंथांनिसिम खुलुम हरनाय जाबाय
उम उम गोजोनदों नोंथां सम मोनोबा लोगो मोनफिनगोन उनाव औ दे दे उम दे दे नोंथां औ दे